हेलौ।
अ नोंथां नोंथाङा फ्रि नामा?
अ फ्रियानो दं।
अ नोंथाङा आंजों आबाद मावनायनि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा?
आबाद मावनायनि सायाव ना ओ हागोन दे नोंथां आंथ' बारा आबादबो मावा। माइ खेथि माइल'सो मावो जोंहा एनि फारसे बुंनो हागोन आं उम।
गाहाय आबादफोरा जेनेबा माखौ मावनाय जायो जेनेबा मेन आबादा?
जोंथिं। उम जोंनि जोंथ' बेनो जेरै दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय माखासे आबाद जेनेबा गिसि आबाद मावो आरो माखासे आरो गोरान आबाद गोरान आबादनि फारसेथ' आं बारा मोजां मोनथियामोन। थिनायलाय। बिदिनो मा माइ गायो दैज्लां बोथोराव जेनेबा दा बोथोर फैबानो गायसिगोन आरो।
जेन'बा मेन आबाद आरो जेनेबा माइयानो जाहैबाय आरो खि नोंसिनाबो ना नोंथां?
औ जोंना मे आय माबायानो माइआनो जाहैबाय।
उम।
ओम।
जोंनिथिंबो जोंनिथिंबो बि बिदिनो मेन आबादा जाहैबाय मेन गाहाय आबादा मा आ मा माइयानो आरो माखासे गोरान खेथिबो मावनाय जायो आरोखि। जेरै मेसें बो ल आलुफोर मावनाय जायो गोदान खेथियाव आलु कफिफोर। फुलकबि फान्थाव थम ओयो फान्थाव बिलाथि बेफोरबादि। गोरान खेथिबो मावनाय जायो आरोखि। बिजों लोगोसे। आरो आबाद मावनायाबो गोर दार आजिखालि दैज्लां आरो मेसें मोननै बोथोरावबो मावनाय जायो आरोखि आबादखौबो। माबाखौबो माइ खेथि आबादखौबो। मोननै बोथोराव मावनाय जायो आरो आबाद मावनाय फ फोरखौबो गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय गोदोनि मावनाय गोदोनि मावनाय आरो दानि मावनायाव। जेनेबा गोदो नाथाय दा बांसिन सौ फोरखो जो हालौवो साफा सानै मोसौफोरजोंबो हालेवनाय नुनो मोनो थेवबाबबो बांसि सिन दा ट्रेक्टर गारिफोरखौनो बाहायनाय जायो आरोखि आबाद मावनायफोराव, नोंथांमोननिसिमलाय मा जेनेबा मा रोखोमै जेनेबा हालेव नायफ्रा? मोसौफोरजों हालेवनानै मावनाय जायोना टेकटर फोरजों
आजिखालिथ जेनेबा हमना ला बुंनो थांङोबा बयबो बयबो खामानिखौनो सद सुंद समावनो मावनो सानो ना बेखायनो आजिखालि बांसिन जानो जों नुनो मोनला मोसौजों माबानाय मोसौजों हालोवनाय मारा होनाय बेफोरखौ नुनो नो मोनला जों आजिखालि। खालि आजि खालि बयबो गावनि टाइमखौ सुंदआवनो मावनो थाखाय सुंदआवनो खामानिफोरखौ फोजोबनो थाखाय सेस ट्रेक्टर बाहायजोबो माने। ट्रेक्टर बाहायो आरो माइ गायनायाबोथ' आजिखालिथ' ट्रेक्टरनोबो गायगेर गायग्रा जाबाय। बे टे-टेक्नलजिया बाहाय फैगासिनो ना
अह
उम
जेनेबा माइ हानायफ्रावबो मेचिन फोरजोंनो हानो हाबाय आजि गिलि ओं जेनेबा सुंद' टाइमावनो दसेनो जानाय जेनेबा सट टाइमावनो आरो गोबां अवा जौगानाय नुनो फाय आबाद मावनायफ्रावबो गोदोनि बादि नंला आबाद मावनायाबो जे-जेनेबा माइ आबाद खौबो खनै मोननै रोखोमनि दैज्लां सिगांङावथ' दैज्लां बोथोरावल' मावनाय नुयोमोन दा मेसें बोथोरावबो माइ आबादखौबो मावनाय नुनो मोनबाय, जोंनिथिंनो बा- गोबांङानो मेसें बोथोराव मावो दैज्लां बोथोराव मावो। आरो बिदिनो गोरान खेथिखौबो गोबां गोदान खेथि खालायो। बिदिनो कफि गाय यो आलु गायो जेनेबा ओ फानथाव बायदिसि ना गायो।
नोंथाङा बेफोरखौ फान्थाव आलुफोरखौ बोरै गायो इफोरखौ एस बे गोरान खेथिखौ खोन्थानो हागोन नामा?
आलुफोर जेनेबा आलुफोर गायनोबाथ' नों जेनेबा सिगां हालौला हालौवनानै लाग्रोनाय जायो।
औ
खौ मोजां रोखोमनि हालौवना लाग्राय जायो बेनिफ्राय जेनेबा हाग्राफोर दं बा हाग्राफोरखौ फोसाबनानै लाग ग्रोनांगोन आरो गोबोरखि जेनेबा हासार हिसाबै मोसौनि गोबोरखिफोरखौ होनाय जायो आरोखि। बेनिफ्राय फुलि लाबोनानै ओ आलु फुलि लाबोनानै बेखौ गायनाय जायो आरो बेखौ ओ गायनानै ओ जेनेबा तिन मास ओ तिन मास सोनि उनाव माबानाय जायो आरोखि जेनेबा बेखौ आलु आलु बेदरखौ हाननाय जायो आरोखि जेनेबा बुरनाय जायो आरो जेनेबा जानो थाखाय रि दि जायो आरोखि तिन माससोनि उनाव गायनायनि तिन माससोनि उनाव आरो जेरेखम फान्थाव गायनाय फान्थाव गायनायाबो बिदि दिनो ओ सिगां हालेवना लाग्रोनांगोन बिदिनो हासार होनांगोन आरो बिनिफ गायनांगोन फुलि गाय लाबो बानायग्रोनांगोन फुलि लाब बानायनानै गायनांगोन। आरो बेखौ जोथोन लानांगोन। जेनेबा दै होबाय थानांगोन। जेनेबा अबे समाव मा नांग खौ बेखौ नायनांगोन आरो माइसा दांबाय थानांगोन हाग्रा जा नाङि हाग्राफोरखौ फोसाबबाय थानांगोन बेबादि ओ जोथोन लाबाय थानांगोन आरोखि अबे समाव मा नांगौ बेफोरखौ आरोखि ओ गोबां बिदि गोरान खेथि मावनानैबो गोबां सुबुंफोरा जेनेबा दाउ गानो हायो जेनेबा ओम गोबां बुरजा बुरजा मै दं जेनेबा गोरान खेथि माव जेनेबा फान्थावफोरखौ गोबां बिबांनि गायनानै जेनेबा ओ मार्केटफोराव बाजारफोराव फाननो हायो बेफोरजोंबो मोजां दावगानो हायो जेनेबा बि फालांगियाव मोजां दावगानो हायो बेफोरबायदि आरोखि। नोंथांमोननिथिंबो मावनाय मावो ना मावा गोरान खेथिफोर जेनेबा
गोरान खेथि मावो मावनायालाय खिन्थु आं गोरान खेथिबा जोहा बांसिन दा मावा जोंहा खोनादोंना?
औ खोनादों ।
उम जोंथि माने गोरान खेथि बिराद मानसि बिफ्रानो मावो जोंना ओरै जेनेबा हमना ला गोरान खेथियावथ मा जानो गोजा गोज गोजां बोथोर मेसें बोथोरावबो गायो आलु सालु गायो किन्थु जोंहाथ' माइल'सो माइ आबादल'सो मावो जोंहा
माइखौल बांसिन आबाद मावनाय नुनोमोन आरोखि जेनेबा।
आं माइखौनो खोनथानोसै माबायदि मावो नोंनिज
दा दे खोदो नोंथां
माने जोंथ फास्टआव माइखौ माइ गा माहोनो खोथिया बा खोथिया फैनोसै आं जोंथ माइखौ सोमगोरोना।
औ जेनेबा हालेवनानै लाग्रोनोसै।
बा हालवनाया। खोथियाखौ फोबाय खोथियाखौ फोनानै। माहोनो? खोथिया जेब्ला रजयो, जेनेबा खोथिया रज।
फोखांनायनि उनाव जेनेबा। थामजि द थामजि ब्रैजिसो साननि उनाव फुनोसै जेनेबा।
खोथियाखौ माबानानै बि उनाव फुनानै माइ खोथियाखौ फुनानै उनाव दोनथबाय। जुनना आरो हालौ गैलायबाय। हालमनायाथ आजिखालि। आंथ। मोसौजों हालौ आां दिनैसिम दानै जोंथ बे माबा जाहौबाय। नालाय।
अ आथिखाल माने मोसौफोरखौनो बांद्राय बाहायनायखौ खौ नुनो मोन लाना नोंथां? खालि- बांसिन ट्रेक्टरफोरजों बा ट्रेक्टरफोरजों हालवनायखौ नुनो मोनसै।
थाब जानायनि माने बयबो बि खौनो नायसिगोनानो बि उनाव गायो माइखौ बिदिनो गायो जोंना माइल'सो मावखायो आबादखौनो बांसिनानो आं।
ओै जोंहा आलु गायो माने मेसेङाव एसे।
अ जेनबा गोरांखिथि आलु गाय बे आरो। सेै जेनेबा जेनेबा फाननो गाय फाननो गाय ना? ओरैनो'आवानो गायो नोंथांमोन आु खेथिफोरखौेनबा गोनां
ओइ न' जा न' गायनोसो जा न' जानोसो गायजोबो गासिबो। ओरैनोथ'। बा एसे फिसा फिसौ मैगं मैला गायो ।
उम जों जोंथिंबो माइ आबादखौनो बां सिन सुबुङानो मावो आबाद खालामो माइ खेथिखौ आरो गोबां रोखोमनि माइ खेथि खालामो जेनेबा जोंनाव दा मेन ओ माइ खेथियानो जादों जेनेबा ना माइ फोरनि नामा जेनेबा ओ रन रनजित रनजित जेनेबा बे बांसिन खालायो आरो रन्जना ओमफ्राय बिनिफ्राय ओ जोसा माइब्रा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि मा खालायनाय नुनो मोनो आरोखि जेनेबा मेन खेथिया जेनेबा मेन माबायानो माइयानो जाहैबाय माबाखौ रनजितखौ बांसिन नुनाय मोन आरोखि रनजित आरो रन्जना बेफोरखौ माने बिसोर गोबां बां बांसिन ओंखारनाय नुनो मोनो आरोखि बिनि फिथाइफोरखौ बांसिन मोजां जानाय नुनो मोनो बेखायनो जोंनि थिंजाय बांसिन रनजित माइ आरो रन्जना माइफोरखौ गायनाय नुनोन आरोखि गायो माइ दस्रा माइफोरखौबो गायो थेवबाबो एसे खम खम बिबांनि गायो आरोखि। बांद्राय बुरजा मानि गाया आरोखि दस्रा माइफोरखौ जेनेबा माइब्राफोरखौ ओरैनो न'आव जानो आन्था एसे गायो आरो जोसाफोरखौबो बांद्राय बिबांनि गाया आरोखि एसे खम बिबांनि गायो ओरैनो न'आव जानो आन्था । नाथाय बे ओ रन्जित माइ रन्जना माइ बेफोरखौ जेनेबा फाननोबो थाखायबो जेनेबा फाननो थाखाय एबा न'आव जानो थाखायबो गायो आरोखि गोबां बां । सिन गायहोनाय नुनो मोनो आरोखि बे रन्जि रन्जनाफोरखौ। आ जेनेबा मा रोखोमनि माइ गायो जेनेबा?
जोंथिंबो इदिनो। रनजित ओ रनजित माइ। ओमफाय मा माइ बै दालाय गोसोम गोसोम। दों माइ दोंमोनना मा होनोमोनथाय इखौ जोसा औ जोसा जोसा मायब्रा इदि गायो मायब्रा जोंहाबो मायब्राखौ गायो जोंहा‌ बिगासे। गायो। जास्ट न'आव जानो थाखायल' गायो किन्तु ।
जेनेबा ओ माइब्रा। माइब्राफोरखौथ' जेनेबा ओरैनो फुङाव ओ फुङाव एवनानै जानो बेफोरबायदिनि थाखाय गायो आरोखि। जेनेबा साहाफोरजों माइब्रा माइब-माइ माइब्रा माइफोरखौ आरोखि। गायबालाय जोसा माय जेनेबाम गाय बालाय माइ माबा जोसा माइफोरा बाजारफोराव फानबोब्रा दामखौ बांसिन मोनो आरोखि जेनेबा जोसा माइफोरखौ बांसिन मोनो आरोखि। माने बिसोरखौ ओ बुरजा हा गायबाबो जेनेबा बिगासेयाव नों जोसा माइया जेनेबा ओ दस मन गाहामल' ओंखारो ओमफाय किन्थु रनजित माइफोर गायोबा बिसब पसिस मन गाहाम ओंखारो। बेफोरबादि आरोखि। बेखायनो । जोसा माइब्राफोरखौ इसे दाम बांसिन होयो आरोखि बाजारफ्राव फानबा ओमफ्राय थेवबाबो बांद्राय गायनो साना आरोखि खम खारो नालाय माइफोरा।
ओमफाय नोंथां मोनथिं मारा होनायालाय बोरै हायो? माने आजिखालि माबा जों होयोजानो मोसौजों होयोजानो मारा होनाया?
आजिखालिथ' मोसौजों होनायखौनो नुनो मोनला नोंथां माने गोदोनि दिनावथ' गासैबो मोसौजोंनो होयोमोन। जेनेबा दानि जुगावथ' मिसिनखौनो बाहायजोबनाय नुनो मोनो गोबाङानो ओ सोरबा सोरबा जेनेबा हाखांनायनि उनाव मिचिनाव होयो आरो सोरबा सोरबा डाइरेक्ट माने ओरैनो हानाय ओरैनो मिचिन बेफोरबायदि गोमाखौ मिचिनखौ होनाय नुनो मोनो आरोखि। जायगायावनो गावनो हानाय गावनो जेनेबा मारा होनाय बेफोरबायदि आरोखि। आरो सोरबा सोरबा जेनेबा मान जे आखाइजों हागोन आरो बिनि उनाव गिदिर मेसिनाव होगोन आरोखि मारा होनो बेबायदि गोबां रोखोमनि नुनो मोनो आरोखि मारा होनायफोरखौबो। आरो न'आव लाबोनो थाख अनगायैबो जेनेबा टेक्टरफोरजोंनो लाबोनाय नुनो मोनो दा नोंथां
नोंथांमोनहा ओरैनो खै बिगासो गायो न'आव?
जोंहा नोंथां दा नैजि बिगासो गायो आरोखि न'आव। अ अ नआवनो गायजो बिदिनो नैजि बिघायाव जेनेबा ओ जिद' जिस्नि बिघाखौनो रनजित आरो रन्जना बे मोननै रोखोमनि माइखौ गायनाय जायो आरोखि बां सिनखौनो आरो माइ जा एसे गायनाय जायो जोसा एसे गायनाय जायो। बेबायदि आरोखि नोंथां, न जानो आन्था इसे गायनाय जायो आरोखि। आरो बिदिनो ओ जि बिघायाव सेजौ बाजि ओ नैजौ मनसो मोनो आरोखि बेबायदि आरोखि। माखासे जानो दोनसै आरो मा माखासे जेनेबा फाननोबो आरोखि बाजारफ्राव नआव जानानै। जेनेबा जेसेबां नांगौ बेखौ जेनेबा नआव दोननोसै आरो माखासेफोरखौ। फाननोसै आरोखि नोंथां बेबायदि खालायो आरोखि एसे फालांगि हिसाबैबो बाहायनाय जायो आरोखि बेखौ जेनेबा।
दे होमबा नों गायो जोंथिंबो गायनायालाय जोंहाबो जि बिघाल गायोलै
अ।
ओम नोंथां जोंना टाइम आबो जाबाय खोमा दोनथलायनोसै खोमा।
अ दे दे नोंथां जागोन दे।